औ नोंथां औ
मा मावदों नोंथांङा दा
आं नै न'आवनो दं नोंथां न'नि खामानि मावलागासिनो एफा एनै खाथ्रा खुथ्रा
अ दा दा एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ दे हागोन दे नोंथां औ
अ बिदिनो माने माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय थाखायनो नोंथांनो कल खालामनाय जादों आरो बिदिब्ला होमबा जों बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानाय माखासे बिथिंखौ सावरायनोसैना नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथांओं दे
मैहुर बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर मैहुर खालामनानै जाग्रा मोनसे हारि
उम औ नोंथां औ नंगौ
गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा माने हाग्रायाव जिब जुनार बायदिसिना खौ मैहुर खालामनानै जाबोग्रा हारि होननानै जों माखासे बिजाब बा माखासे गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोनबोदों। दा जे जों बे बिथिंखौ नायोब्ला जोंङो जेरै मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोंङो जेरै हाग्रायाव थांनानै मै अमा बा सेसा बा दाउ बिदिखौ जों मैहुर खालामनानै लाबोनानै जानायखौ नुयोमोन। गोदो गोदायनि समावथ' इसिबां माने बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावोब्लाबो जानो आनथा नि थाखायल' मावोमोन। जि जोंहा दा थ' जिब जुनारखौ जेरै फिसियो बेबायदि इसेबां गोदोनि समाव रोङाब्ला जानो हागौमोन खि जानो बिनि थाखायनो जोंहा मैहुर खालामनानैबो जानायनि हुदखौं मोनजानांगौ जेराव जोंङो नायोब्ला माने नुयो बिजाबफोराव गोदो गोदायनि समाव बर'फ्रा हाजोआव थांनानै जेरै मैखौ मैहुर खालामो बा हाग्रानि अमा बेफोरखौ मैहुर खालामो बिदिनो दाउफोरखौ बिदिनो जं बायदिसिना लानानै मैहुर खालामनानै बा थाग्रा खुलायाव लाबोनानै गावसोर गोदाननानै बा सावनानै जाफैनायफोर खौ जों बिजाबफ्राव नुनो मोनो बेनि बेनि अनगायै बो जोंहा जेरै ना बायदिसिना नाहा मैया थांनाय होनो जेरै ना नाखौबो जोंहा मैहुर खालामनानै जायो जेरै दैयाव थाङोब्ला जों नानि अनगायैबो खांख्राइ बा फावरि बा गांजेमा बा ना नाखौबो जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो नालाय
औ औ
बिदिनो जोंङो मैहुरखौ खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै जों बुंनो थांङो थाङोब्ला हाग्रायाव थांनानै जिब जुनारखौ मैहुर खालामनो थाङोबा जोङो जेरै गोदोनि समाव मा मा लायोमोननो जोंहा जं लायो मोननो बा थखन लायोमोननो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दै दुरुं ना मा होनो। दुरुंखौ जे जे महरै हेबनानै लायोमोननो आरो बिनि अनगायैबो बायदिसिना थखन बोरला बायदिसिना बानायना लायोमोन होननाय खौ जों नुयो माखासे बिजाबफोराव आरो होनायनि माखासे जोंहा बिदि मैहुर खालामनायनिबो नेम दङ होननायबायदि खोनादों आरोना बि जेरै मैफोर बा अमाफोरखौ होयोब्ला जोंहा जि जि जायगाथिंनिफ्राय मैखौ होगोन बा अमाखौ जेनबा बे हाग्रायाव जों हाबनानै बे हाग्राखौ हाग्रायाव जि जुनार बा जि खौ हरनो नागिरोब्ला जोंहा उल्था उल्था माने जि जायगानिफाराय जों जागायगोन बे जायगाथिंसो सानानै हैयो होननायबायदि खोनादों आं माने मैया जाखो उल्थासो खारो होननाय बायदि खोनादों आरो ना आं बिजाबफोरनि गेजेरजों जेरै जों जि जायगाथिंनिफ्राय दावराव जाबोदों बे जायगाथिंसो खारलाङो होननाय बायदि खोनानाय मोनदों आरो ना जेराव जोङो बे जेयाव नांथाहैयोब्लाथाय बे जि जुनार अमायानो जा बा बा मैयानो जा
उम
बेसोरखौ जियाव नांथायोब्ला जं लानानै माखासे जमनानै थाग्रा सुबुंफोरा माने बेखौ सुथारनाय जायो बेफोरबायदि जों मैगं खालामो होननाय नुदों आरो ना माखासे आरो बिदिनो जों बेनि अनगायैबो जेरै दाउफोर बा बिदिनो बे अमाफोर बा सेसाफोर बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोम बा मैहुर खालामनानै गावसोरनि गोसोबायदि जि थाग्रा जायगायाव लाबोनानै जाफैनाय बेफोरखौ जों गोदोनि समाव मोनोमोन बा नुयोमोन। होननानै बिजाबखौ माखासे लिरगिरि नोंथांमोना बिथांमोना लिरलांदों। दा जोङो बेफोर बिथिंखौनो नायनानै जोङो मोनथिनो मोनो जे गोदोनि समाव जे सुबुङा एसे बेसेबां सानख'नो हायै बा साननो रोङै सुबुंमोन। नाथाय आथिखालाव खौ एसे एनै दावगाबोनाय ए बा साननो हनाय बा मेगनजों नुनानै एसे एनै साननो रोंनानैसो बिथिङाव जौगाबोबाय होननानै दा एसे एनै दासिमाव जों बिसिम लेभेलाव दंफैयो होननानै जों बुंनो हायो आरोना गोदो गोदायनि समाव मैहुर खालामनानै जानाय मोनब्लाबो दा आथिखालाव मैहुरनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हानाय बिथिंफोरखौ खालामनानै लानो हाबाय सुबुं माहारिफोरा।
औ औ
बिनि अनगायैबो गोदो गोदाय मैहुर खालामनायनि हुदाया एसे एनै ब बर'नि थै बा गुन महरै फैफानाय हिसाबै आथिखालावबो एसे एनै सुबुंफोरा माने मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेराव बेदर जानो थाखाय एसे एनै हाग्रानि जिब जुनारखौ गोथावसिन होननानैबो मिथिनाय मोननाय जायो आरोना गोदो जाबोनाय आबै आजै आजौ आबै आबौमोननि समनिफ्राय बिदि जाबोनो मोनदावनायनिफ्रायनो बेनि सुवादखौ मोनथिनायनि थाखायनो बिदि जानो लुुबैनायनि थाखायनो मैहुर खालामोमोन ना मायो दा थैयाव थानाय हिसाबै एसेबाबोथ' सोलोंखागोन नालाय।
औ औ
बिनि थाखायनो दासिमावबो खायफा खायफा मैहुर खालामनानै जानायानो आरोना। एसेबां नुङाब्लाबो माने माखासे सुबुंफोरा मैहुर खालामनानै जायो। माने हाग्रानि बेदरखौ गोथावसिनबो होननानै मिथिनाय मोननाय जायो आरोना। बिदिनो नोंथाङाबो एसे एनै जेरै मैहुर खालामनाय नाहा थांनाय बायदिसिना थांनायफ्राव नि बागै एसे मिथियो नामा फोरमायना होलाय नोंथां?
मैहुर खालामनाय होनबाथ' बिदिनो आरो गामिनि माखासे सुबुंफोरा दिन बा थारिख खालार थि खालामनानैहाय ज' थांनाय बहाबा हाग्रानिफ्राय बा बहाबा बिलोनिफ्राय गावसिनि नांगौखिनि निबा नांनायखिनि जेखौ थांखि लानानै थांनाय बेखौ लाबोनानै माबानाय बेफोरनो आरो। जिब जुनार बा जिब जिब जुनार उम बिदिनो मैहुर खालामनाय होनबाथ' ओरै नोंथाङा फोरमायखानाय बायादि ना
ओरै हाग्रानि सेसा अमा मै बेफोरनो आरो बेनि अनगायैबो एन्जर माखासे दाउसिन दाउला बिदिनो
औ औ आरो खोनानाय बायदिबा माने बै मागो ना बैसागुमोनथाय बिनि संक्रान्ति दिनाव गासिबो जमा जमायै ना हमनो थांनाय बा मैहुर खालामनो थांनाय होनना खोनायो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा?
नाग्रो जोंनिथिंथ' बिदि थांनाय नुफेराखै नोंथां ओरै बे जोंनि खाथिनि ओरै माखासे नैबे सानथालि हारि बिसोरखौसो माबायावहाय माबा होनाय नुयो आङो बे मा होनो जोंनि माबा मागो जायोब्ला बिसोरनाबो फरब खुंनाय मोनसे जायो आरो
अ
बेवहाय जयैनो सेसा होनाय होयो आरो बिसोरो सेसाबा मैहुरानो होबाय ज' ज' गामिनि जयै ओंखारनानै एन्जर बिदिनो होयो आरो सेसा मैहुरनि अनगायैबो ओरै सानाय बा आगान नायनानैहाय बा लामा नायनानै बा खिनायनानैहाय सानाय बिदि हुदाया जोंनावबो दं आरो बर'फोरनावबो बिसिनावबो दङ। एन्जरफोर खारनाय नुब्ला जेरै औवानि बानायनाय खल सेसाफोरखौबो फानसायो आरो गुनानि बानायनानैहाय बिदिनो लामा नायनानैहाय बा खि नायनानैहाय। औ
नाफोरखौबो सायोना नोंथां?
सायो औ
मा मा रोखोमनि सानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नानिया नामा?
औ
नाखौथ' ओरै दैनि सायाव नायनानै साननाय जायो आरो नोंथां दै रानोब्ला लाङि सायो देरनानैहाय रानोब्ला आरो बिदिबा ना फोरा हरखाबै रानबाय नालाय ओमफ्राय दावखोयोबो। होननाय खोनायो आरो ओंखारनाय माखासे गिदेरबा ओंखारनाय नाफोरा ओमफ्राय जायगा नायनाय बिदिनो आलि थेनानैहाय सेन सायो ओमफ्राय ओरै गिदिरबा ओंखारो होननानैहाय सायग्राबा ओरै खाखि सायो आरो। खाखि बिदि दै गोथौ गोथौयावबो सायो आरो बे माबाखौ खाखिफोरखौ
औ
औवानि माखासे बानायनाय ओमफ्राय सेन थेन सेनफोर सेनखौबो सायो आरो दै रानबाबो थेनानैहाय मानि दावखोयो नालाय नाया।
औ बोरसिफोरजोंबो बोनो ना?
औ बोरसिजों बोनो औ नोंथां बोरसिजोंबो बोनो
ओरै बोरसिखौथ' बाथाजोंबो बोनो दानदाजोंबो बोनो
औ दानदाजोंबो बोनो औ जोंबो बोनोमोन उनदै उनदै समाव नोंथांमोना मोनबोदों ना मोनबोयाखै?
जोंनि जायगायाव एसेबां दैबो गैया नोंथां। ओंखायनो मोनबोयासै बैफोर समखौ
औ औ मोनोमोनबो सिगां समावहाय बिदिनो सुबुं अनजिमाफोराबो खम मोना आथिखालनि बादि बिदि नङामोनबो।
औ जानायफ्रा आथिखालाव बांबाय ना बेखायनो नाफोराबो गोमालांजोबनो हमबाय।
दैफोराबो रानसै गोबाव थाला।
औ
मानसिफ्राबो बांबाय।
गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि मैहुर खालामनो हायोना?
औ हायो औ
जेरै औ
ओ हरबो थाहैलायनाय खोनानो मोनो ना नोंथां बे मैहुर खालामगोन जायगायावहाय माब्लाबा बादा लुनानैहाय।
औ औ आं बेफोरखौ बिजाबावसो मोनदों दै नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल जायगानिफ्राय सोरखौबाफोर बिदि थाहैफेरनाय नुबाय नामा?
आं नुवाखै नोंथां सिगां सोलियोमोन आरो जों समावथ' गैलिया नुवाखै औ बिसोरनि समाव सोलिबायोमोन।
देलाय नोंथां एसे
औ आथिखालावथ' दा बेफोरो दंब्लाबो खोब खमसै आरो गोमालांबाय मैहुर खालामनायनि बे हुदाया। माब्लाबानि समाव जायोबो खोब नुनो मोनलिया। आथिखालाव जिब जुनारखौहाय माबा मोनसे जाय एरिया बा दखल खालामनानैहाय हा माबा माखासे बिफानफोरा बेंख'नानै दोननाय पार्कफोरबा बिदिसो नुनो मोनसै आरो। आरो न'फोरावबो फिसिनाय नुनो मोनो। बबेखौबा बबेखौबा गोमानो हमबायना बेफोर जिनिसफ्रा मानसि फोर न'आ बांबाय नुनोनो थांलिया।
बेफोराव थायोबा नायनोबो हायो आरो मोजां जायो पार्कफोरनिफ्राय नायनो हायो। बेरायहैनो ओम सिगांनि बायदिथ' नंला होमबा दा नोंथांमोननिसिमबो एसे एसे सोलियो होमबाबो खम जाबायना? मैहुरा मैहुर खालामनाय हुदाया।
गैला जोंथिंबो गोदोनि बायदिथ' जाखानाय नङा मानो होनबा मा होनबा सुबुं माहारिनि साननाय हनाया एसे डेभलप बा साननो हनाय दा एसे गोजौ लेभेलसिम थांबाय ना बेखाय बेफोर माखासे हुदाफोरखौबो गारलांबाय माखासे
गारबाय औ बानायबो फैबाय उम होमबा दे औ दे औ दे नोंथां दे औ उम